हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ। हेलौ।
खोनादों ना नोंथां? खोनायाखै नोंथां हेलौ। नोंथाङा एसे नेट गोनां जायगायाव थाहैदो हायोबा। खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथांनिखौ खोनायासै माथो नोंथां। हेलौ। खोनायाखै नोंथां।
हेलौ।
अ खोनाबाय नोंथां। औ खोनादों खोनादों औ नोंथाङालाय दङ नोंथां बिदिनो नै ओरैनो जिरायलाबायनानै।
अ आचसा।
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो नोंथां?
आंबो नै ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो दं। गरम बोथोर ना।
औ औ नोंथां ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखै नोंथां। संगासिनो दं दायो नोंस्राालाय जाखांबाय नामा नोंथां?
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
अ।
ओमफ्राय ओंख्रिया जोंना माबासो सबायजों दाउजोंसोमोन नोंथां औ ओमफ्राय गायनाय फुना फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां नोंसिन
गायनाय फुनायाथ' दायो बर्थ'मान सोलिनानै दंगासिनो दं नोंथां। नोंसिथिं जाय लाय?
जोंनिथिंबो सोलिगासिनो बिदिनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा गायखांबाय नामा?
जोंना एसे दंबावो नोंथां।
अ।
नोंसालाय नोंथां।
जोंनाबो दंबावो बिदिनो एसे बोथोरा सान्दुं दुंगासिनो जे अखा हायाख बिब्दिनि थाखाय माने गायजोबनो हायाखै आरो नोंथां।
अ जोंना आराय बिगासो दंबावो नोंथां।
अ होमबाथ' बांद्राय बुरजा गैला माथो नोंथां।
ओं नोंथां।
औ ओमफ्राय खबरफ्रा नोंथां। फ्रियाथ' औ फ्रियानो नोंथां।
अ नोंथां। नोंजों फंनैसो बाथ्रासो रायजलायनो सानदों आं नोंथां।
अ नंगौ नामा?
नोंथां नोंथां मोन थिंजाय बैसागुआ बोरै सोलियो।
अ बेफोरनि सायाव माने फंनैसो आरोना नोंथां।
ओं नोंथां।
बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि साइडआवहाय माने जोंनि ओनसोलावहाय गोदोनि बायद बिदियैनो सोलिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जोंहा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथ थाङाबो मिथिखागौ मा बैसागुआ मोनसे बर'फोरनि गाहाय फोरबो। जाय फोरबोखौहाय जोंहा मा बर'फोरा एंगारलायनो हायै सोमोन्दो गोनां आरो जों मिथिखागौदि बर' फोरा मा बैसागुआ मा आबादजों सोमोन दो गोनां मोनसे फोरबो आरो नोंगोना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
औ औ औ बैसागुनि गिबि सानावहाय जोंहा मा मोसौ बै मोसौ बैसागु जायो आरो मोसौ बैसागु समावहाय जोंहा मा माखासे मिथिंगानि फ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ मा जेरै- फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा मा लाव फान्थाव जोगोनार थाइखा मा होनो हालदै बैफोरखौ माने माला सुनानै जोंहा मोसौनो गानहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखाल मुगायावबो गोदोनि बायदिनो आरो बिनि अनगायैनोबो जोंहा गोदोनि नेम खान्थि बायदियै बैसागु समावहाय सारायनि हांगार एबा देबसिनि हांगारफोरखौ मा थाव गोथां जों लगायनानै मोसौनावहाय मान फोथा महरै फुननायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंगोना नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथाङा एसे गोसा गोसा रायलाय औ औ आरो बि बिनि उनावहाय जोंहा मा मोसौखौ माला गानहोखांनायनि उनाव जोंहा दैमायाव थुखैनो लांनाय लाङो आरो दैमायाव थुखैनो लां नाय समावहाय जोंहा मा बै माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ खौ माखासे औवानि आइजेंफोराव जेरै- खेरखा संग्राय बायदिफोराव लानानै माने सारनानै माखासे खुगा मेथाइफोर खननायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो आरो जोंहा बैसागुनि समावहाय मा मोसौखौ जों लावथिजों बुनाय खौ नुनो मोना जोंहा माखासे नेम खान्थि दङ जेरै- जों मोसौखौ बैसागुनि समाव बुयो होनबा रायदों जों नङा ब्ला मा जाबस्रिं बिफांनि दालायफोरजों बुनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बैफोरखौ मा होलांखांनानै थुखैखांनायनि उनाव जोङो न'आवहाय थेबना दोनफैयो आरो बिनि उनावहाय जोंहा मा बर' सुबुं माहारिया गोदोनि नेमखान्थि बायदियै जोंहा मा माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थायगंखौ जों माने मुलि हिसाब बै बाहायो आरो ओइदिनखालि जेरै- बुंनो थाङोबा जों गोखा गोखै माने जोंहा बे समावहाय मा गासै एक्स' बिसथा एबा सेजौ नैजिथा रो खोमनि माखासे हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ मा
खानानै जोङो
बेदरफोरजों जानाय जायो आरो जेरै- बेदरफोर बेदरफोर बुङोबा जोंहा बांसिन ल केल दाव आरो अमा बेदरजों जों दानाय जानायखौ नुनो मोनो आरो।
बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागुनि समावहाय जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला गोबां जानाय लोंनाय जानाय जायो जेरै- बुंनो थाङोब्ला फिथा सिथाव बैफोरो माने जोंहा गाहाय आरो आरो लोंग्राफोरनि लोंग्राफोरनि बेलायाव बुंब्ला जोंहा मा माइरंजों बानायनाय जेरै- जुमाय गिसि आरो गोरान बैफोरखौ माने बैसागुनि समावहाय जोंहा मा रायजो राजाफ्रा लोंनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर' सुबुं माहारिया मा बैसागु समावहाय जोंहा माखासे माने बर'नि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गाननानै मोसानाय जायो आरो जेरै हौवाफोरनि बेलायाव हौफोरा ग ओ गस्ला आरो गोदोनायाव आर'ना लानानै बैसागु बोथोरनि समाव मोसानाय मोसानाय जायो आरो हिन्जावफोरा जोमग्रा
दख'ना आरो आर'नाइ लाना बैस बैसागुनि समाव मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बर'फ्रा मा माखासे मा होनो आखाइजों बानायनाय मुवाफोरखौ बैसागुनि समाव दामनानै मोसानाय जायो आरो जेरै सिफुं सेरजा गर खा
बैफोरखौ माने बर'फ्रा बैसागुनि समावहाय दामनानै माखासे खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय जायो आरो बैसागुनि टाइमावहाय बर'फ्रा मा गामि गामि बा नखर नखर मागिनाय खौ जों नुनो मोनो आरो आथिखाल मुगायावबो जों नुनो मोनो आरो बैफोर माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो जेरै बर'फ्रा माने
बैसागुनि समावहाय न'खर न'खर मागिनानै मोननाय माखासे फैसाफोरखौहाय मा बैसागु बो बोथोरावनो बैसागुनि समावनो जोंहा मा होनो माखासे फांसनफोर एबा बहागि मेला एबा बैसागु मेला खुंनानै जों गाव गावनि रोंगौथि देखायनायखौ जों नुनो मोननायखौ दासिमबो नुदों आरो
नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो हागोन नामा फंनैसो बैसागुनि सोमोन्दै
हागोन नोंथां
अ बिदिबा फंनैसो बुंलांलाय नोंथां
जागोन दे नोंथां नोंथां जों बैसागु होनोबाना जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो जों बैसागु बैसागु बोथोरखौ सैथ्र सैथ्र बे लास्ट सानाव फालिनाय जायो बे लास्ट सानाव सैत्र दाननि लास्ट सानखौ जोङो मोसौ बैसागु बुंनाय जायो गोदो गोदाय बर'फोर फोरा बैसागु होनबा सातदिन फालिनाय जायोमोन बर'फोरा
औ
बैसागुखौ मोसौ बैसागु बुंनाय जायोमोन बिदिनो फालिबोबाय थादों आर ना गोदो गोदायनिफ्राय बर'
औ
जेब्ला बर'फोरा मोसौ फोरबोखौ फालियो अब्ला बर' बर'फोरा थाय
औ
बिदिनो लाव
औ
बेफोरखौ माने सुनानै हानानै सुनानै हा सुनानै मोसौखौ गनाय जायोमोन आरो आरो बै मोसौनि थांनानै बे दुरुंफोरखौ गोदान खाना होगोन आरो। गोदान गानहोयोमोन आरो दंफोरखौ बिदिनो दैसाफोराव थुखैनानै खानानै गारबोयोमोन आरो
औ
आरो बिनि उन बैसागि सेथि थि सानाव जोंनि बर'फोरा माने गाव गाव धोरो गाव गाव धोरोमखौ लानानै गोबां बिदिनो ओ गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ बि सनमान होलायनाय जायो आरो जेरै उन्दैया गेदिर खौ खुलुमोमोन गेदेरा उन्दैखौ बोर होयोमोन बे आदि आरो दैथि दैथि सानफोराव जोंनि गामिनि बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बोरायथ गाससिबो ज' गामियाव हमलायनाय जायोमोन आरो बिदिनो सेंग्राफोरा सेंग्राफोरा एरस्रा बोरायफोरा बोरायफोर एरस्रा आ बिहामजोफोरा बिहामजोफोर एफसा बिदि रंजानाय जायोमोन आरो बैसागुआव
औ औ
बहद बि बैसागु बोथोरनि आरो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै आरो बेफोरखौ ज' मोसाखांनानै बिदिनो साननै सानथामनि उनाव
खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादों नोंथां?
औ नोंथां जोंहा दायो समा जाबाय। खोनादों नोंथां?
दोंथां होनबा बेखिनियावनो फोजोबसै फोजोबनाय जाबाय नोंथां